अ
खोनाबाय दासो औ खोनाबाय दासो
ह
हा
खोनायाखै खोनायाखै? ए थांबाय ने?
हा?
मा होनदों ए थांबाय दा?
औ
खोनाबाय
आंनिफ्रायथ' थांखायाखै नेटआनो नांथा नांथा थार। मा होनदों?
नेटआनो मोजां खोनाया। हेल'